औ औ हेल' खुलुमबाय नोंथां ।
खुलुमबाय खुलुमबाय ।
औ खुलुमबाय। ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
अ आंथ' दासान्दि बेबायदिनो जिरायनानै दं।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो मा खालामगासिनो दं?
औ औ आंबो जिरायनानैनो दं ओ आङो ज जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा जाखिनिखौहाय गौ बेखिनिखौहाय आंखौ हेफाजाब होब्लानो जाबाय आरो ना औ औ आयदायानो जाहैबाय जोंहा गामसा आरो दख'ना। बे मोननैनि सायावहाय जों सावरायगोन गामसा दख'ना आरोब फारसेथिंहाय दङ जोंहा आर'नाइ बे मोनथामनि सायावहाय जों सावरायगोन आरोना
औ अ
माबायदिहाय जोङो गामसाखौ बानायनाय जायो दखनाखौ जोंहाय माबायदि दिहाय दिहुननाय जायो बेफोरनि सायाव जों सावराय एसे सावरायगोन आरोना
औ
औ नंगौ जोंहाथ' गामसा गामसा दख'ना बेफोरखौ होननानै बुङो। अब्ला बेफोरखौ दिहुननो थाखाय जोंहा गिबियावहायनो मा नांगोन जोंनो खुन्दुं नांगोन आरो ना खुन्दुं बेफोरखौ औ जोङो गाहायै बेफोरखौ जों खुन्दुंजों बानायनाय जायो। ओ बेनिखायनो जोंहाय गिबियावहाय जोंहा खुन्दुंनि गोनांथि जागोन आरोना
औ औ
औ जोङो खुन्दुंखौ माबायदिहाय मोनगोन बेनि सायाव जों सावराय एसे सावरायग्रोनोसै ना?
औऔ
औ खुन्दुं खुन्दुं होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै जोङो एम्फु गाहायै जोङो एम्फौ फिसियो होमबा ना? ओ जोंहा मा होनो बेखौ ओ मा होनो बेख खौ आक्सा एम्फौ ना आखसा एम्फौ औ औ औ लाथा एम्फौ जोङो ओ‌ गिबियावहाय बेखौ फिसियो आरो ना ओ बेख खौथ' जोङो मा होनो ओ बिदै गिबियावनो बिदैखौ नांग्रोगोन जोंनो। ओ बे आगसा एम्फ फौनि बिदैखौ नांग्रोगोन जोंनो बे बिदैखौहाय जोङो ओ लाबोनानै जोङो फिसिनाय जायो आरोना बिद बेनिफ्राय जोङो फिसा ओंखारो लाथा एम्फौ फिसा ओंखारो बे लाथ था एम्फौ फिसानोहाय जोङो गोबां आदार जाहोनो गोनां जायो आरोना
औ नंगौ।
रैहाय जोङो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मोननैसो माबायदि मा मा बिलाइखौ जों जाहोनाय
औ बेबादिनोथ' जोङो नुनो मोनो जे ओइ था बिलाइफोरखौ जाहोनाय जायो नङा होनबा औ था बिलाइफोरखौ औ उ इन्दि बिलाइ बेफोरबायदि गोबां बुस्थु जं दं जोङो एसेबांबो मिथिनो मिथिया नङा होमब्ला मानो होमब्ला जोङो औ दानि जुगाव बारा बेबादि ओ फिसिनायखौबो नुनो मोनला मानो होनब्ला दानि जुगनि ओ दख'ना फालि बेबादिनो गामसा बेफोरखौ जोंनि न'फोरावबो एबा ओ गुबुननि न'खरावबो बेबादिनो जोबोर नुयो जे ओब खुन्दुंफोरखौ बायनानैसो दानाय खौ नुनो मोनो आरो ना औ अ
ओ जोंनाथ' आग गोलावहाय जोंहा खुन्दुंखौबो नआवनो दिहुनोमोन आरो फारसेथिंहाय जोङो दख'ना गामसा बेफोर गासिखौबो नआवनो दानानै आखाइजों दानानैनो जोङो दिहुनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना ओ जोंनाथ आगसा एम्फौ आ एम्फौ गिबियावनो जोंहा फिसिग्रोबाय बेनिफ्राय जोङो देरनाया लासेैहाय बेखौ बेनो आदार जगायबाय जोङो आदार होबाय माने बिसोरथ जायो ओ था बिलाइ आरो फारसेथिंहाय दङ इन्दि बिलाइ। गोबां दङ खारं बिलाइ बेफोरबायदिखौ जायो आरोना बिसोरो। ओ बेफोरखौ होबाय। देरनायसिम ओमफ्राय बेयोहाय जेब्लासिम ओ देरा अब्लासिम जों होबाय थाबाय आरो बेयो देरनानैहाय जों जोंहा मा होनो बेखौ गोमोनफायनाय गोमोनफायोब्लाथाय जोङो बेखौ लांनानैहाय मा होनो ओ थालिर बिलाइ थालिर बिलाइ राननायाव बेहाय जोङो दोनो आरोना मानोना जोङो थालिर बिलायावहाय मानो दोनो मानोना बेवहाय माने बिसोरो जाखिनि जानानै लानाय बेखिनि जानायनिफ्राय बिसोरहा माने खुन्दुं दिहुनो आरोना बिसोरो गावसोरो थानो थाखाय बिसोरो गावसोरो थानो थाखाय बिसोरो माने गावसोरनि न बायदियैहाय गावसोरनिनो न बे न बायदियहाय बिसोरो मा होनो फिथोब खायो आरो ना फिथुब खानानै थायो बिसोरो ओ बे गोरान बिलाइयावहाय बिसोरो फिथोब खायो आरो ना? ओ जाय फिथोबनिफ्राय जोङो दियो बा मा होनो बेखौ ओ खुन्दुं बे खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो आरो ना औ औ औ बे बे ओ बिसोरो बेवहायनो फिथोब आरो सम जानाय लोगो लोगोनो जों बेखौ जिरो आरोना जि नानै जोङो लाथा एम्फौखौहाय बे फिथोबनिफ्राय दिहुनबाय फिथुबखौ आलादा खालामबाय। ओ बे लाथा एम्फौखौ आलादा खालामबाय जोङोथ' लाथा एम्फौखौ जायोबा आरो ना बे मोननायखौहाय जोङो जायो लाथा एम्फौखौहाय जों जायो ओमफ्राय बे फिथुब फिथुबखौ जोङो लांनानैहाय दोनो बेनिफ्रायनो जोङो मा होनो दुरुं ओ मा होनो बेखौ खुन्दुं खुन्दुं औ औ खुन्दुं बे खुन्दुंखौ हाय जोङो आखाइजों माने सानानैहाय दिहुनोमोन आरो ना। आगोलहाय माने जोङो गामि गामि नखर नखर आबै आबौमोनखौ जोङो बेफोरबायदि दानानै दिहुननायखौ जों नु औ नों ओ औ दासान्दिथ जोंहा नुनोनो मोनलिया ना?
औ औ
नुुनोनो मोनलिया बेनिफ्राय जोङो गिबियावनो खुन्दुंखौ दिहुनग्रोनानै लाबो। सुबाबाय बेनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ साबाय मुस्रायावहाय साबाय बेनिफ्राय जोङो लांनानै जोङोओ खुन्दुंखौ जि दानायाव बाहायो आरोना?
औ औ नंगौ बेबादिनोथ जोङो गामसाओ दखना आरो आरनाइ फालि नङा ओमबा?
औ औ नंगौ।
बेफोरखौ बानायनो थाखाय बा बेफोरखौ बानायनो थाखाय' खुन्दुं नांगोन जोंनो आरो खुन्दखौ जों मोननाय जायो जोंनि माने
औ
जोंनि नखरावनो बानायनाय जायोमोन जे बेबायाददि बिदिनो ओ लाथा एम्फौजों औ नंगौना दा नोंथां बुंनाय लेखा ओ लाथा एम्फौखौ बेबायदिनो ओ बेनि बिदैखौ नांग्रोबाय बेनि उनाव बेयो फिसा जाबाय फिसा जाहोयो बेनि उनाव
औ औ
बिलाइ जाहोनो गोनां जायो आदार जाहोनो गोनां जायो बेनि उनाव बेनि उनाव बिसोरो औ बिलाइ गोरानाव ओ न बायदि बानायना लायो आरोना गावसोरनि थाग्रा औ बेखौ जिरनानै जोङो बेफोरखौसो खन्दुं बानाय जायो नङा होमबा
अ
औ बेबायदिनो जोङो बेबायदि खुन्दुं बानायनानै सानानै मुस्रायाव सानानै बेबादिनो जोङो जोंनि नांगौ बेसाद एबा गामसा दखना फालि बेफोरबायदि गोबां बुस स्थु गानग्रा जोमग्रा बानायनाय नङा होमबा औ बेबादिनो जोंनि गामसा ओ दखना आरो आरनाइ फालि। बे बर हारिनि थाखाय मा होनगोन बेखौ बर हारिनि सिनायथि औ औ बर रायनोसो नङा होमबा औ बेबादिनो जोङो गामसा ओ दखना आरो आरनाइ फालि बेखौ जोङो दानि जुगाव जोबोरैनो बायनानैबो मोनो नङा होमबा औ जोङो दखान दखान बायनानै मोननाय जायो मानो होन ब्ला दानि जुागाव गासै गासैबो बेखौ गासैबो नखरावनो बेखौ नआव बानायला
औ औ
बेबायदिनो जोङो दारिमिनफोरनिफ्राय बेफोरखौ बायनानै लाबोयो आरो दखानफोराव मोननाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ
बेबायदिनो दारिमिनफोरनिफ्राय बायना लाबोनाय दखानफोरनिफ्राय बायना लाबोनायनि जाउनाव जोंनि बर हारिनि सिनायथि नङा होमबा बेफोरो।
औ औ
गामसा दखना आरनाइ फालि बेफोरो माने न'आव बानायला जालांबाय बेफोरखौ ओ माने दखान पवार बेफोरबायदियावसो मोनग्रा जाबाय आरो जालांबाय आरोना
औ औ जोंनि ओ दानि सुबुं- फोराहाय माने खस्थ' माने जोंहा न'आव दानो थाखाय थ' गोबां खस्थ' खालामनांगोन नालाय गिबियावनो जों खुन्दुं दिहुनग्रोनांगोन बेनिफ्रायहाय जोङो बेनिफ्रायसो जोङो ओ- बिफोरखौ दानो हागोन गोबां खस्थ' दङ बेनि थाखायनो जोंहा माने दा दानि सुबुंफोराहाय जों बेफोरखौ खस्थ'खौ हालिया आरोना सहायनो हालिया बेनि- जावनावनो माने गोबां दखान मानोना बेफोर बेफोरखौ डाइरेक्ट दारिमिनावहाय दायो दानिया दारिमिननिफ्राय दिहुनो ओ बेफोर दारिमिन देर दारिमिनानो दिहुनाय बेफोरखौ जोङो बायनानै गानो आरोना दाना बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरथ' जोंहा माने मोजां खुन्दुंनि नङा बेफोरखौ जों मिथिगौ आरोना मोजां खुन्दुंनि नङा बेखौहाय जों मिथि गौ मानोना जोंनि माने ओ जायोबा फिथुबनिफ्राय जों खुन्दुं दिहुननानै दायो बे जोबोद मोजां मोन आरोना जोंनि माने ओ आ गोलहाय माने आबै आबौमोना जोंहा जोबोद खस्थ' खालामनानैब्लाबो बेफोरखौ औ न' न' गावबा गावनो गाव गाननो थाखाय गावबा गावनो दानानै दिहुनोमोन ओ नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा खुन्दुं खुन्दुंखौनो मोननो थांलिया मानोना जोंङो आगसाखौनो फिसिया आगसा एबा लाथा एम्फौखौनो जों फिसिनायखौ नुनो नुनो मोनलिया आरोना
औ नंगौ नंगौ
जायनि जाउनावहाय गोबां खस्थ' खस्थ'यैब्लाबो जोंङो बायनानै गाननो गोनां जायो आरोना।
औ औ
नंगौ
औ दाथ' जोंङो नै बायनानै गाननाय होनोब्ला जोंङो बायनानै गाननाया बेबादि ओ मोजां जाया आरोना औ जायखौ जोंङो ओ लाथा एम्फौनिफ्राय मोनो बेबायदि खुन्दुं मोननो थाङा बायनानै‌ मानो होनबा बे फोर बेलेग हादोरनिफ्राय नंङा हादोर फ्रायथ' नंङा बेलेग जायगानिफ्राय फैनाय बेफोरखौ जोंङो फोथाय जा या नङा नंगौ ना नङा औ बेफोरो जाबाय बेलेग बेलेग ओ बुस्थु माने मायबा मायबि बेलेग बुस्थुफोरनिफ्राय बायनाय नाथाय जोंनि आबै आबौमोननि समाव जोंङो जोंनि बर' हारिनि गामसा दख ख'ना आरनाय फालि बेफोरो गासैबो मोजां मोन नङा होमबा
औ औ नंगौ
दा जोंनि आबै आबौमोननि समाव बेबायदिनो लाथा एम्फौनिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरोना।
औ औ नोंगौ
ओ नोंथां बा नोंथाङा आं जों दान्दिसे से सम ओ सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे